नोंथां
औ गोजोन मोन गोजोन बेलासिनि हामलायहरनाय थाबाय नोंथां।
औ
औ नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां। आं मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथां।
औ दे बुंजागोन नोंथां।
औ बैसागुनि बागै
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरों
औ
गुवा बोसोरसेयाव खनसे फैयो बैसागुखौ मोन्नै रोखोमनि फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसागु
औ
ओ मोसौ बैसागु बैसागुनि फास्थावनो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैयो ओ मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय बेसादानो जादों लाव, फान-फान्थाव हालदि दिग्लि लिथि थाराय आरो ओ औवानि आरं फिसा बानायनानै बेखौ माला सुनाय जायो मोखौखौ बेजों थुखैयो मोसौखौ जोङो दैमा एबा हाखराव थुखैनाय जायो लोगोसे मो मोसौखौ थुखैनो थुखैनाय थुखैहांनायनि उनाव जोङो ओ हांगारखौ हांगार एसे लानानै जानाय थावखौ लानानै मिलायनानै जोङो मोसौखौ फोथा फोननानै समायफ्लेहोनाय जायो
औ
मोसौ
जेरै जों बैसागुआव खाम सि फुं ज'था सेरजा लानानै मोसायो आरोना
औ नोंथां नंगौ
जेरै ओ बर' ट्रेडिसिनेल दख'ना बिदन आरो आर'नाइ गोथां फालि गोजा आरि लानानै जों मोसानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां जोंनि ब र' हारिनि माखासे खाम जथा सि फुं सेरजा जथा हारमुनियाम बायदिखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बिब' बिनानाव गासैबो ज' जानानै जोङो ओ मोसानो ओंखारलाङो मोसानो ओर मोजां मोनबाय बे बैसागुआ स्नि सानालागै थायो
औ
बैसागुआव जोङो एक्स' एकथा ओ मैगं खांनानै जानांगौ जेरै गोखा गोखै गोखा गोखै दिंखिया थालिर फस्ला आरो फुंखा बायदिखौ जों जायो गोखा गोखै खांथिंना जायो जोङो
बैसागुआ जोङो बैसागु मोसाखांनायनि उनाव सप्तासे मोसाखांनायनि उनाव ओ जयै जोङो खाना खुङो
ओम
बेयाव रंजा बाजायै बैसागुखौ जोबनायनि बैसागु जोबनायनि रंजा बाजायै खाना जायो बोराय बुरै ज' लोगो नांनानै
जेरै जेरै दा गोदोनि जुगजोथ' दानि जुगजों एसे आलादा जाबाय दा नों बे खौ मा बुंनो सानो एसे फोरमायनो हागोन ना औ औ
थोज गोदोथ' खाम जथा सिफुंदों मोसानाय जायोमोन नाथाय दा बिदि गोदान जुगाव ओ केसेक बा मबेलफोरजों रेड ओम बक्सफोरजों दामनानै रंजानाय जायो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन गामिफोराव रंजा मागि रंजानो बा मागिनो थाङो ओ जोंनि मोसानायाव सुबुं ओ सुबुं माहारिया बा सिख्ला सेंग्रा सि सिख्लाफोरा हिन्जाव मानसिफोरा दख'ना गोमो फालि गोज्जा आर'नाइ गोथां ब्लाउस गोज्जा बायदि लानानै मोसायो आरो लोगोसे हौवाफोरा इन्दि इन्दिजों दानाय गस्ला आर'नाइ गस्ला बेफोरखौ आर'नाइ गोथां गामसा गाननानै मोसानो नुनो मोनो मोसानाय जायो।
औ
बिदिनो बर'नि बैसागुआ जोबोर गोग्गाथाव बैसागु।
औ औ
नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ बैसागुखौथ' गासैबो मोसाखायो नङा होमबा? दा जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना लानानै मोसायो आगो गोदोथ' गोदोथ' ओं गोदो बांसिन मोसायोमोन दाथ' बिदि खाम सिफुं सेरजा जथा लाङो दामनानै मोसानाया खमायलांबाय आरोना बेखौनो आं बुंनो नागिरो। बे गोदोनि जुगा फैफिनथों आरो दा जेरै गासिबो बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गोदो मोसायोमोन दा खमायलांबाय आरोना बेफोरो एखौनो आं बुंनो सानदोंमोन आरो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ।
नोंथाङा बैसागु आव जि मा मा नांगौ बेफोरखौ एसे बुंफोरना होनो हागोन ना?
औ बैसागुआव बैसागुआवथ' गासिखौबो नांगौ जानाय लोंनायखौ खौ बुंनो थाङोबाथ' गासैबो जेरै दिंखिया
नोंगौ नोंथां
खान्थाल बेनिफ्राय
ओरै थालिर फस्लाखौ जों जानाय जायो आरो बे माने बर' ट्रेडिसनेल
नोंथां
लों नोंथां औ जेरै दा खान्थालफोरखौ जोंनो नांथारगौ थालिर फस्लाफोरखौ बे बर'नि ट्रेडिसनेल नालाय बेखौ नांथारगौ बेखौ खौ बुंनो हा सानदों आरो
नंगौ नोंथां
औ
ओ
जेनेबा दा नोंथांमोननि जेनेबा फानसलफोर फाथिनायनि बागै एसे बुंनो हागोन ना
औ हागौ नोंथां जोंना बैस गुआव फांसन खुंनाय जायो जेराव ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइफोरा बाहागो लायो खायफा खायफा बोराय बुरै बा आदा बैसोनि मानसिफोराबो बाहागो लायो। बे बाहागो लानायाव खारनाय दं बारनाय दं आरो लोगोसे बिदिनो दै बोरि खेलाबो दं सेर खेलाबो दं आरो बोदलायनाय खेला दिरुं बोदलायनाय खेलाबो बो दं मोसानाय रोजाबनाय बायदिखौ खुङो जोंनि ओनसोलाव गुनि फांसनाव बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लायो बांसिनानो मोसानाय रोजाबनाय खारनाय बारनायफोरखौ बे बाहागो लाखांनानै जाय सुबुङाबा ओ फार्स्ट सेकेणड थार्द थांङो बिसोरो बान्था सुबुंनिफ्राय मान मोनो
समायना समायना गाननाय जोमनाय गाननानै मोसायो।
औ
बायदि दख'ना दख'ना गोदान फालि गोदान बायदि बायदि लानानै सुबुंफोरा मोसा खारनाय बारनायफोराव गोसो गुदुं जाबोयो बेफोरखौ बेखौ खुङोब्ला जोंनि सुबुंनि गोसोआ रंजाखाङो सेंग्रा सिख्ला सुबुंफोरा बाहागो लानो खाबु मोनो बेवायनो एसे एनै गियानबो मोननो हायो। नोंथांमोननिथिं बिदि बैसागु फोरबोआव मिथिंबा माबा ओ। बिदिनो फांसन खुंनायनि
औ जायो जोंनि जाबो बिदिनो खारनाय बारनाय नाय सिंगार लाबो मोसानाय आरि लाबो आरो जेनेबा गथ' गथायाइफोरखौ मोसाहोयो। बिदिनो जेबो जेबो बायदिसि सिनाव गथ'फोरनि ओरै खेला थायो आरोना गासैसिबो औ बिदिनो रोजाबनाय, मोसानाय बिदिनो बैसागुखौ हगार हरो आरो जों
नोंगौ नोंथां।
बिदिनो माबानानै मोसानायफोरखो गासै हगारो।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा बैसागु बैसागु मोसानाया ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाय जों सुबुंफोरा जमा जमानो मोसानानै मोजां मोनो
होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा जोंनिया टाइमाबो एसे माबा जाबाय।
औ नोंथां उम दे नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां।